हेल' खुलुमबाय नोंथां।
खोनादोंना नों
खोनादों खोनादों नोंथाङा नोंथाङा खोनादों अ आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दं।
अ आंबो ओरै अ आंबो ओरैनोजिरायनानै दङ। दे होमबा नों नोंथां टपिगनि सायाव रायलाय जासिगोन नामा?
औ औ जों सायाखना ला
औ औ दे फिथाइ सामथायाइनि बागैनो एसे नोंथाङा फोरमायनानै होग्रोलाय मा मा फिथाइ सामथायाइखौ जानानै नोंथाङा मोजां मोनो?
आङो थाइजौ ओ लेसु आरो ओ आंगुरफोरखौबो जानानै मोजां मोनो आङो। ओ आंनि बे बे मोनथामा आंनि फेभरेट आरो ना। बुंनो थाङोबा मानोना आंनि आंगोथ- थार आं जायखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो। थाइजौ थाइजौखौ जोबोर मोजां मोनो।
औ
बेनि अनगायै गोबां थाइफोर दं जायखौ जानानैबो आं मोजां मोनो नाथाय बे मोनथाम फि आ फिथाइयानो बांसिन आंनि आंगो आरो।
औ
दायो नोंथाङा माबायदि फिथाइफोरखौ जानानै मोजां मोनो बेनि सायाव एसे फोरमायदो।
औ आंबो बिदिनो थाइजौखौ जानानै मोजां मोनो लेसुखौबो उम। फ्रायहाय बेयो खान्थालखौ जाना नै बारा मोजां नाङा मानो होमबा गरम बोथोराव बांद्राय गरम जायो नालाय बिखो
नो नोंगौ नोंगौ।
अ बिदिनो नोंथाङा जेनेबा खान्थालनिफ्राय खान्थालखौ आरो बोरैहाय जायो आरो बुंनो हागोन नामा एसे?
खान्था ओ खान्थालखौथ' आङो बेबायदिनो नरमेलैनो जायो जेनेबा ओम सोरबा आं आं खनसे मोनजादोंमोन ओ न'य न'याव आ जोंङानि ओ आनै सासेया
औ
बेनि ओम माबायदियै बानायनाय मोनथिया बाट आ बेनि मोनसे आ फिथा बनायनायमोन आरो। माबायदि मेद थाइ बानायनायमोन मेथाइ। ओम बे जोबोर मोजांमोन जानो थाखाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि उम बर'नि जा जौ बेखौ खानथालनि फ्रायबो बानायनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। ओ स' आं बे बेखिनिखौनो नों मिनथिगौ आरो। ओ खानथालखौ माबोरै जानाय
खानथालखौहाय आरो जों भाजाबो जायोना, जेब्ला औ खानथाला जे एसे देरनानै जेब्ला खाबायदि जाथ'वा ना जेब्ला एसे देरो देरनानै जेब्ला बेखौ ओ जोङो दैयाव जेनबा फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै न' फासावहाय दानग्रोनानै बेखौ दैयाव सोमना दोनो नङा होमबा? बिदिबो जों बायदि ओ बायदि मस्ला होनानै जानाय जायो आरो जेब्ला खानथाला आरो मोनोना। मोनबाथाय जों बिनि आरो बिनि ख' हेलौ
हेलौ खोनाबाय दं आं।
अ बेखौ जायोना जेब्ला बिनि खानथालनि बेगर खानथालनिफ्राय जों बेगर मोनोना? बेखौहाय जेब्ला जों ओ संनानैबो जानाय जायो जेब्ला
औ नंगौ नंगौ। संनानैबो जानाय जायो आरो। आरो बाथोन देनानैबो जानाय नुयो आङो आं गावबो गावबो मोनजानो औ। बेनि अनगायैबो आरो जों गो गोथाङैबो जायो बानलु सं
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ आरो आरो ओ मा मा ओ बायदि फिथाइ एबा बोथोरनि फिथाइफोरखौ दा दा बयथ' जों थाइजौखौ जाबाय दं बा थाइजौ बा लिसु फोरखौ जाबाय दं आ बेनि बे बे मोनसे बोथोरनि अनगायैबो गुबुन मोनसे बे ओम बोथोरनि माबायदि फिथाइफोरखौ जानानै मोजां मोनो।
आङो जेब्ला गोज-गोजां बो थोर समाव जेब्ला जों बोग्रि मोनोना
औ औ
बेखौबो जाना मोजां मोनो। बेखौ औ बैग्रिखौहाय आरो बेवहाय आसार खालामनानै दोनो ना मानसिफोरा
औ
बेखौबो जाना मोजां मोन मोनो आरो जेब्ला गरम बोथोरफोराव जानो थाखाय जेब्ला ओरैनो माइ गायनायफोराव माब्लाबा दुब्लिफोराव थांबोला बेवहाय सायाव जिरायनानै लांबोला जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जानानै।
नंगौ नंगौ
औ
आं आंबो ओम बैग्रि आसारखौ जानो मोजां मोनो आरो ओम बेखौ आरोबाव आं सासे लोगोनियाव मोनजादोंमोन। खनसे जे बे बैग्रि आसार मा बायदि बानायो जे बेयाव बियो मो मसलाफोरजों लोगोसे बायदि रोखोमनि रोखोमनि मस्ला फोर होनायजों लोगोसे बेयाव ओ गुरदै होयो आरो नैबे गुदुयजों माने बे बेखौ गुरदैखौ ग औ औ अ अ माने जोबोद मोजां नाङो आरो जानानै
औ बिदिनो
दा नोंथाङा मख'नाय बायदियै दा जों थाइजौखौबो जों आसार बानाय बानायनानै जायो दा थाइजौ खौ जों मोननायाव जानोबो मोजां नाङो नाथाय आसार बानायब्लाबो ओ ओंखामजों जानो जबोर मोजां नाङो
औ नंगौ बेखौनो बिदि आसार खालामनानै हाथायफोरावबो फाननायखौ नुनो मोनो आरो
औ नुनो मोनो ओम
आरो दा बोथोराव जामबो मोनजायोना नोंथां नोंथाङा जामखौ जाफेरबाय?
जामखौ सिगाङाव जादोंमोन दा ओ बारा नुनो मोनला आं।
औ नंगौ आंबो औ आंबो नुवाखै देग्लायहाय एसे खम नुनायखौ नुनो मोनबाय आरो गोदोहाय जेरैहाय दंमोन
गोदोहाय जेरै दंमोन दा बिदि बिदि बारा नुनो मोनला नामा आं जों गामियाव न' औ
औ
जों गामियावबो न' खाथियाव सिगाङाव ओ ओ सासे आनै माहानाव दंमोन नाथाय दायो बिफांखौनो नुनो मोनला गामियाव ओ गामियावबो जेरावबो नाथाय आं गु गोबाव गोबाव सम जाबाय जिबा ओ जिबा बोसोर जायाखै ओ दाइन बोसोरसो जाबाय आं दासिम जाम जामु दंफांखौनो ओ नुस्रायाखै खाथि खालायाव
अह
नाथाय जा जामु आं जा ओ जादों सिगाङाव जोबोद मोजां गोद दै जानो मोजां
औ मानसिफोरा संख्रिजोंबो फोननानै जायोना बेखौहाय थाव जायो बानलु हिरि होनानै इदि जानायखौ नुदों आरो जे आरो हाथ औ हाथायफोरावबो फाननाय नुदों आरो जेब्ला संख्रि बानलु बिदि मस्ला आरि होनानै मानसिफोरा बायनानै जायो आरो बिदि
नों नोंगौ नोंथां। आरो आ जलफायफोरखौ मालाबा जाफेरदों नामा नोंथाङा? जलफाय बुङो जल फाय बुङो जे
औ औ जलफाइखौ औ जलफाइया जलफाइखौ जा दों जानाया थेवबो गोखै मोनो आरोना बेखौ। आसार खालाम खा औ थेवबो लोगोफोरजों ज' जाबाथाय गोथावसिन मोनो आरो। संग्रा ओं। संख्रि बानलु बैफोरबायदि फोननानै आरो आसार खालामबाथाय बांसिन गोथावसिन मोनो आरो ओंखामफोरदो जानो। बेफोरनोसै।
आरोबाव ओ नोंथांमोननि थिं ओ जाय बे खमला बा ओम बेफोरबायदि नारेंफोरखौ ओ उम ओ उम आ मोननो थाङो दा ना दंफाङाव ना बायनानै ओ नोंथांमोना जानो मोजां
जोंनिया बेवहाय उम जोंनि गामियाव होनना बुंनो थांब्ला आङो कमलाखौहाय नुनो मोनाखै आरो ना गामियाव। फाय बिदि नारेंफोरा दोङो नारें जु जुमब्राफोरा बेख खौहाय जायो आरो नारें जुमब्राखौहाय। फ्रायसो बायनानै लाबोनानै जानाय जायो आरो नांगौ जायो ना कमलाखौहाय बेवहाय बायनानै लाबोयो हा नोंथां मोनियालाय?
जोंनियाव जोंनियावबो आन जोंनियावबो ओ नुनो मोनो दंफांखौ नाथाय आ जोंथ' बांसिनै न'आवथ' बेबायदि गायनाय गैया नालाय बायना जानाय जायो नाथाय जुमब्रा जुमब्रायाथ' न'आवनो दं
औ
दा बेथ' दायो माइ हानाय समावसो मोनगोन नालाय
औ नंगौ नोंथां
उम संख्रै बानलुजों जानो मोजां नाङो आरो बेखौ
औ नंगौ
बेनि अनगायै नोंथाङा मा मा फिथाइ ओ जाफेरदों दिनैसिम?
आं बे नारें जुमब्राखौ जाफेरबाय एनिफ्राय बिदिनो थायजौफोरखौथ' बुंखां खाबाय आं थायजौखौ जाखांबाय आरो बिदि औ औ रैमालिखौ जाबाय औ औ रैमालिखौ जाबाय आना रस बिनो ओमफ्रायहाय सेमफ्राम सेमफ्रामखौबो जाबाय आङो
औ औ सुमफ्रां औ
आं उम
जोबोद मोजां आ जोंहा आ रायज्लायनाय समा
औ नोंथां
जोबफ्रामबाय नामा नोंथां दे बिदिब्ला जों नोंथां रायज्लायनानै जोबोद मोजां नांबाय औ
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय दे होमबा नोंथां
औ गो दे नोंथां दे
उम दे